ओं नोंथां हेलौ
नोंथां दिनि जोङो नैबे जोंनि बुहुमनि एम्फौ एनलानि बागै रायज्लायनो सानदों बे ओ नोंथ नुखादों खोमादों बे फिसा फिसा एम्फौ एनलाफोराव जों बेखौ एसे बेखार सानो नाथाय बियो जोंनि बुहुमाव जोब बोद मोनसे गोनांथि बुस्थु जोंनि मिथिंगानि थाखाय नोंथांआथ जोबोर मोजां मिथिखा खायो बिनि बागै ओंखायनो जोङो बिनि बागैनो रायज्लायनो सानदों आरो जेनेबा ओ जुदि एम्फौ एनलाफ्रा बे बुहुमनिफ्राय जुदि गैया जायो अब्ला बे बुहुमाव मा जागोन मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन
औ औ
ओेरै थाम्फैनिफ्राय लानानै सिखिरिसिम बै एम्फौ एनला फोरा मा मा खामानियाव जोंनि बुुमनि थाखाय गोनांथि दा नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ नोंथां ओ जोंनियावथ बुहुमाव जा जिब जुनार दङ गासिबो मोनसे मोनसे ओ बुहुमनि खामानिखौ मावखायो जोङो जोंनि एम्फौ एनलाफोर बेफोरखौ जोङो ओ बेखार सानो आरो बुहुमावहाय जेनेबा बेफोरो ओरैनो जोंनि ओ जिउखौसो खहा खालामो होननानै नाथाय बेफोरो जों मिथिनाय आरो जों मिथियै गोबां खामानिफोर मावो आरो जोंनि बुहुमावहाय। जेरै ओ जेरै जोङो एम्फौ एना जेनेबा जों खानस्रिखौनो बुंबाय आरो बेबोथ' जोंनि आबादाव गोबां जों खौ हेफाजाब होयो बिदिनो बेरेफोर जों बेफोरो जोंनो ओ बिबारनिफ्राय ओ मोनसे बिबारनिफ्राय मोनसे बिबारसिम जेनेबा ओ मा होनगोन बेखौ पलिनेसन औ औ पलिनेसन बेखौ जों बेयो हेफाजाब खालामो
अब्लासो फिथाय थायगोन।
औ औ अब्लासो ओ दं दंफांफोरा फिथाइ थायगोन बेफोरनो आरो आरो बेफोरो ओ जोंनि जि फुड सेन बेवहाय मोनसे जोबोद ओ गाहाय खामानि मावो आरो बिसोरो। दा नोंथाङाबो बिनि सायाव आरो माबाफोर बुंदेरबावगोन नामा?
आङो बिनि बागै बुंनो थाङोबा जोनि जेरै एम्फौ एनलानि खेथ्रआव जोंनि जि ओ राङारि खामानि दङ जोंहा बेयावबो जोंनो हेफाजाब होयो दै नायनो थाङोबा जोङो एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाखौ जोङो बर'फोरा जोबोद फिसिनाय जायो आरो बे एम्फौ जि लाथा थायो बेखौ फाननानैबो जोबोद फैसा मोनो आरो बेनिफ्राय जि खुन ओंखारो बेखौ फानानैबो जोबोद ओ रां खामायनो हायो। बिदिनो एम्फौ एनलाफोरा जोंनि ओ जिउआव जों मिथिस' हायै हाबसोना दङ।
उम
जि जों नायनो थाङोबा सांग्रेमा खर' जुदि जोङो दानि बोथोराव ओ सिफेसिलि गो-गरम बोथोराव सांग्रेमाफोर नुबाथाय गासोखौ एसे मोजां मोनबोलायो। आं खोनादोंमोन गोदो गोदायनो जेब्ला ओ बे बुहुमाव लाइटफोर गैयामोन अब्ला बर'फ्रा सांग्रेमाखौ नायनानैनो लामाफोरखौ नायोमोन नो।
औ औ खोनादोंमोनथ'।
आरो बे जोबोद ओ मोजां नायनो नाथाय आजिखालि बे साननैसो बिगियाननि
औ
ओ एभुलेसननि थाखाय आरो ओ पलिसनि थाखाय बे साग्रेमाफोराबो लासै लासै गोमालांनो हमदों आरो बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आं सानो जोङो बेखौ ओ रैखाथि होनाया मोजां जागोन बे साग्रेमाफोरखौ।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां बिब्दिनो जोंनि माखासे ओ बिगियाननि दाव गानायजों आरो जोंनि सुबुंनि जोंनि माखासे आखल आखुनि थाखायबो गोबां एम्फौ एनलाफ्रानो खमायलांबाय दा नोंथाङा बुंनाय बायदि सांग्रेमायाबो आ-जों दानि जुगाव जों नुलानो आरो बियो जेनेबा एसे उनाव उननि फैबाय थानाय जेनेरेसननि थाखाय थ' बियो मोनसे जारिमिन बायदिसो जानानै थासिगोन जेनेबा ओ जोंनि औ गामि गामिहाय मोनसे जिब ओंखारोमोन जाय माने हारसिंनो जोङोमोन। होननानै मोनसे बिसोरो बिजाबफोरावसो इन्टारनेटफोरावसो फरायनो मोनसिगोन आरो बिसोरो
गथ' गथ'फोराथ' मानिनाय नंलाया ओइ माथो एम्फौफोरा बिरथिंलाबोयोमोन नामा बिदिनो
औ औ बेनो सानदोंमोन बिसोर बिसोरो सानसिगोनसो जेनेबा ओ जि औ औ जिबफ्रा बोरै ओ बिदि जोंनो हानांगौ होननानै।
सल' बथा सल' बाथा बायदिसो सानगोन बिसोरो
फरायनोसो मोनसिगोन मोनसे ओरै बुहुमाव ओरैबायदि मोनसे जिब दंमोन जाय गावनो सोरांखौ दिहुमोन माबा बाय'लुमिनेसन्स होननाय
औ गावनि गावनि माने उदैसिनिफ्रायनो माने ओ माबाखौ जोङोमोन।
औ औ बिदिनो आरो बिदिनो गोबां औ
जेरै सिखिरिफोर दङ' बिराद जोबोद मोजां मोजां सिखिरि जोंनि ओ जे ब्ला माइआ मोन ओ अब्ला ओ जोंनि माइ दंफांनि गेजेर गेजेरनो एसे गोमो गोमो फिसा फिसा सिख्रिफोर ओंखारो जोबोदब समायना आंनि साननायाव बेफोरबो लासै लासैनो जोबलांसिगोन मानोना जोङो जोंनि दुब्लिफोराव बिदिनो पेस्टिसाइदफोर होलाबायदों लासै लासैनो गोमालांसिगोन
औ जोंनियाव ओ पेस्टिसाइदफोर बाहायनाय हासारफोर बाहायनाय बेखौ जोङो मोजाङै माने सोलोंथाइ गैयालासिनो मो जां माने इडुकेटेड नङा लासिनो जोङो जानला मोनला बिबाङाव जों बाहायलाबायो बेफोरखौबो जुदि जोङो थि बिबाङाव मोनसे बिगियाना जेरैबों जेरैबायदि माने थिनो जेरैबायदि रेकमेन्ड खालामो बेफोरबायदि हिसाबै जों बाहायोब्ला एसेबाबो माने ओ खम जागोनखौ बायदि माने बेफोरनि प्रब्लेमखौ जों होबथानो हागोन बायदि मोनदों आ नोंथां।
औ
दा आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदों?
आरो जों नायनो थांबाथाय जोंनि जि आबादारि मावनायाव माइ गायनायाव खान्सिफोरनि बिराद गोनांथि दंमोन नाथाय दानि समाव ट्रेक्टरजों रटार लगाय लगाय बे खान्सिफ्रानो जोबलांनो हमबाय खायनो माइफ्राबो आजिखालि जाला आरो हायो बिराद गोरा जाबाय
औ औ नंगौ नोंथां।
ओंखायनो दा ओ खान्स्रिफ्राबो बारा नुनो मोनला। खान्स्रि सायोबा बिसोरो हाफोरखौ गुदै खालामोमोन हासिङाव दै हाबोमोन बार हाबोमोन आरो रोदाफ्राबो मोजां जायोमोन नाथाय मा खालामबावनो मासफ्रा टेकतर लगायजोबबाय
औ नंगौ नोंथां जोङो ओ सिगांनि समावहाय जोङो मिथिंगाजों गोरोबनानै जोङो खामानिफोरखौ मावोमोन आरो आबादफोरखौ मावोमोन दा आजिखालाव ओ सुबुं अन जिमा बांनायजों जोंहा जों आदारनि बिब ओ गोनांथियाबो बांबाय बिनि थाखायनो आबादफोरखौ जोङो थाब थाब मावनो थाखाय आरो बांसिन बिबाङाव मावनो थाखाय जोङो ओ बिब्दि बां-बांसिनै जोङो ट्रेक्टरफोरखौ लगायबाय आरो बेयावनो जेनेबा खानस्रिफ्रा बेयावयावनो थैबाय थैखाबाय बिबाङा बेयावनो खमायखाबाय आरो बे बिनि थाखाय जोंना आबादा खम जाबायना आरो बे आबाद खम जानायखौनो जों बांसिनै बाहायनो थाखाय जोङो आरो बेयावनो पेस्टिसाइदफोर बाहायबावबाय थामहिनबा ओ मा होनो बेखौ हासारबो बाहायबावबाय बेयावनो माने आरो बांसिन माने गाज्रिसिन जाबावबाय आरो खोथायाहाय।
औ बिराद गारजि जाबाय ओ गोदो गोदायथ' जोङो जोबोद गुमा गोथावफोरबो नागिर मोनो जायोमोन। आजिखालिबो जायोबो ओमफ्राय ओरैजाय दाउस्रिगुमा दङ ओमफ्राय आरो गिदिर गिदिर मुङाबो दङ बे खासि बारिफोराव थायो बेफोर जानो जोबोर गोथाव नाथाय आजिखालि बे गिदिर ग्रेयो खासिबार थानाय बिमाफ्रा एसे खमायलांनो थांबाय माने खासिबारियाबो गैलाना दा आजिखालि गुम गिदिर गिदिरमोन आरो इंलिसाव माबा मोनसे होनोमोन आं बावबाय
औ औ सिगां मोनसे गुमा बुंमोन औ नारें गुमा ना मा मोनसे
औ नारें गुमा होनो नारेंगुमा जोबोद गोथाव एवनानै जानो हायो फ्राय खालामना जानो बे संख्रि होदो बिनो बानलु लगायदो ओमफ्राय एसे नारें होदो आइयै
नंगौ नोंथां औ बेफोरो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां मोन नों थां बै समावहाय आजिखालिसो बेफोरखौ एसे मुगैनानै जानो नागिरा मानसिफोरा
औ औ बारा‌ जानो नागेरा बेयाव माने नेसारेल बुसथु आरो बेयाव प्रटिनबो दङ बेराद फ्रि प्रटिन होनजायो बेखौ
बे
नाथाय मा होनो मानसिफ्रा एसे औ नाथाय आजिखालि मानसिफ्रा इ पिज्जा बार्गार बिनो चावमिन म इनो खुरकुरि चिप्स बिदिनो माने एसे प्रिजारभेटिभ थानाय माब आर्टिफिसियेल फ्लेभार थानाय आर्टिफिसियेल सुइटनेस आल्टिफसियार कालार बेफोरखौ लगायनायफोरखौसो माने जानो मोजां मोनो। जेरै मेग' जुस एरै जागोन माबा आइस क्रिम आइस क्रिमावथ' गायखेरानो थाबावो आजिखालि पामल हायो आरो आर्टिफिसियेल मिल्कबो होयो मोनैया नायनो थांबाथाय जों नेचाराव मोननाय बुस्थुफोरखौ जानांगौ आरो जेरै एम्फौ लाथा जानांगौ एरै बोजानांगौ आरो गोदो गोदायफोर गिदिर गिदिर बेमकआव मोनोमोन नो एबार गोमाखै बिमायावबो नाथाय जोबोर गोनांथि जोंनि लाइफआव जोंनि जिउआव
औ बिदिनो बेफोर एम्फौ एनलानि बिबाङा खमायनायनि थाखायबो जोंना दाउ फोरनि बिबाङाबो एसे खमायदों बायदि मोनदों आङो नोंथां जेनेबा दाउ खमायनायनि जाहोना बेलेगबो दं खिन्थु बे गुमा मा होनो मा होनो बेखौ एम्फौ एनला खमायनायनि थाखायबो बिसिना आदार खम जानायनि थाखायबो एसेबाबो औ गोहोम खोख्लैदों माने।
जानो मोनासै औ औ माने बारा उदैफोराबो सुफुं लानाय बिसोरो दुरबल जाबाय आरो बारा माबाो खालामला ओ एम्फौ जों बासायो अब्ला जोङो दाउफोरखौ बासायनांगोन आरो जु जों दाउफोरखौ बासायो अब्ला थ' एसे मोजांसिन जागोन आरोना माने दाउफोरनि थाखायनो जि दंफां लाइफां रज'ला बायो बेफोर दाउ फोरनि थाखाय रंजालाबायो मानोना दाउफ्रानो जासिगोन आरो बे बेल जार थांनानै खिसिगोन बिनि बेगरा गोग्लैसिगोन निफ्राय ओंखारसो बेजों आं सानो जे एम्फौ एनलाइफोरखौ जुदि बासायो अब्ला दाउफ्राबो बाससि जागोन आरो जुदि दाउफ्राबो बासिजायो अब्ला अब्ला जि मिथिंगा दङ बेबो बासायगोन
थ' जोंहा पलिनेसनानो गोबां ओ जोंहा जानाय नङा माने बिनि जाहोनाव जोंहा बिबारफोराबो जाद माबानाय नङा फिथाइबो थानायनाय नङा बेफोरबायदि माने मोनसे मोनसे माने ओ मोनसे दमिनिटक बायदि मोनसे मोनसे फ्रब्लेनिफ्राय फ्रब्लेम गोगलैलांगोन आरो मानोना जोंहा मिथिंगायाव गासैबो बुस्थुआनो गावजों गाव कानेक्टेड ना
क सिस्टेमा जोंहा माने दिडस्टार्ब जागोन आरो।
औ आरो बेरि मन्दैबो मोजाङानाय नङा।
थांबायबो
आरो आं खोनादों चाइनि नोंथां टाइमाबबो जाबाय नामा।
औ - औ नोंथां जोंना टाइमाबबो जाबाय दे ओं उनाव लोगो मोनफिनगोन दे।
औ गोजोनथों।
औ गोजोनथों।